औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ। नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सान सानदोंमोन।
औ।
नोंथांजों रायज्लाय जागोनना?
औ राय्लायजागोन दे।
नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिगोबा? बुंना होलाय।
औ। बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदायाथ' जोंना ओ गोबां दङ। रुनानै जानाय बा सावनानै जानाय मेनानै जानाय आरो खारदै खारदै जानाय बेफोरबायादि गोबां दङ। दं आरो। दा रुनानै जानायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोना होनोसै आङो। बर'फोरनि बोथोराव मावनाय मैगं बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ ना बेदर होफानानै बा ना बेदर होआलासिनोबो संख्रि आरो बानलु होनानै रुनानै ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो ओ बर'फोरखौ नुनो मोनो। आरो गोजां बोथोराव फोनाय मैगं लाइ लाफा बेसर मुला आरो मैगं थिलियाव रज'नाय बुथुवा, खुदुना खानसिसा बुरै थुनथिुनि बायदि मैगंफोरखौ लगाय मोनदेर बुथुमनानै जयै थेब थेब रुनानै ओंख्रि संनानै जों जायो। बेफोरबायदि ओ संनायखौ मैद्रु ओंख्रि बुंनाय जायो आरो।
उम।
बे रुनाय ओंख्रियावनो मावा फिथिख्रि बायदि फिसा नाफोरखौ एवालासिनो ओरैनो होसन्नानै सङोब्ला ना फिसाया मोदोम गोनां आरो गुरै जानो गोथाव जायो। आरो मैथाजोंबो ना फिसाफोरखौ थावजों एवालासिनो ओरैनो होल्दानानै संनानै जायो आरो। आरो बेबायदिनो नोरसिं जारि खिफि बेन्दों सरलें मायसन्द्रि खनसिसा बायदि मैगं बिलाइफोरखौ जयै बुथुमनानै ना फिसाफोरखौ होसननानै बानलु सेब सेब देना होनानै ओंख्रि बिदै लोंनाय जायो आरो। आरो बेफोर मै गं मैलानि ओंख्रियाव दाउ गाज्लानि बेदरखौ थाव एसे होनानै एवफ्रामना लानानै गोदौबाय थानाय समाव होसननानै गोबाव संनानै थेब थेब बिदै खालामनानै जायो आरो बिदै खौबो लोंनाय जायो आरो। सोरबा न'खराव गगा मोननाय लोमजानाय ओंखाम जानो हायै जाब्ला बेबादि ओंख्रि संनानै ओ जाहोनाय जायो आरो बिदैखौ लोंहोयो। लोमजानाय मानसिनो बेबादि ओंख्रि संनानै जाहोब्ला ओ बिदैखौ लोंहोब्ला लोमजानाया गोस्रायो आरो गगा मोननाया रुङो आरो ओंखाम जानो हानाय जायो होननानै बर'फोरा बुङो आरो। बेखायनो बेबादि ओंख्रिखौ न'खराव सोरबाफोर लोमजाब्ला संनानै जाहोनाय जायो। आरो अमा बेदरखौ रुनानैबो ओ जानाया बर' हारिनि मोनसे गोथाव खाजा होनना बुंनांगोन आरो। मानो होनबा अमा बेदरखौ दैल'होनानै रुयो आरो रुनाय दैखौ फोराननानै बेवहाय संख्रि बानलु सामब्राम थाव गो थां एसे दुन्दिया बिलाइ होनानै गलायनानै गोदोनि दिनाव सावरि जाहैलायमोन जौजों जयै। ओ जालायनाय हुदा दङमोन आरो आथिखालावबो जौ लोंलायोब्ला जयै अमा बेदरफोरखौ बेबादि रुनानै जायोमोन आरो बेफोरबायदि जायो ब्लालायनो ओ गोथाव मोनो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा। आरो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव ओ मोनसोर थालिर फिथाइखौ संख्रि होना नानै रुनानै फुंफोराव ओंखाम उखै गाहोनो थाखाय साहाफोरजों जानाय जायो। गोदोनि दिनावथ' जोंनि बर' समाजाव गोरिबानो बांसिनमोन जाय नि थाखाय माइरं गैयाब्ला थालिर फिथाइफोरखौनो रुनानै न'खराव जयै जायोमोन होनना बुंनांगोन। आरो बुंनायखौ आबै आबौमोननिफ्रायबो खोनानो मोनदों बेबादिनो। ओंख्रियानो जायथों फिथाइ सामथायाइयानो जाथों रुनानै जानाया बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे हुदा आरो। आरो सावनानै जानाय सावनानै जानाय हुदायाबो ओ बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हुदा। मैगं थाइगं ना बेदरफोरखौ संना जानायनि अनगायैबो बर'फोरा सावनानै बाथोन देना बा सिफ्लेनानै जायो। गोदो दुब्लि बारियाव हालेवनाय माइ हानायफोरनो बा दुब्लियाव खामानि मावग्रा हौवाफोरनो फुङावनो, ना खांख्राइफोरखौ सावनानै, बाथोन देनानै ओंखाम गोजां हैयोमोन आथिखालावबो, बर' समाजाव फुङावनो दुब्लि बारियाव, खामानि मावहैनाय हौवाफोरनो बाथोन, देनानै ओंखाम गोजां हैनाय हुदाया दङ, मैगं थाइगंनि बेलायाव, आलु फान्थाव बिलाथि बायगन बायदि मैगंफोरखौ, रोहो रोहो खामनाय अरदाबनि अरखियाव होनानै सावो आरो, खामनाय बिगुरफोरखौ लेमनानै साखोन सिखोन खालामनानै, संख्रि बानलु दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया आरो गोथाव गोथां, एसे होनानै सिफ्लेनानै मोदोमफ्रु बाथोन खालामनानै जायो आरो नास्राय सिं बायदि नाफोरखौबो सावनानै संख्रि बानलु, दुन्दिया गलायनानै सिफ्लेनानै बाथोन देनानै, ओंखामजों जायोब्ला ओंखामा बांसिन खहाबो आरो खांख्राइ गांजेमा बा थोना बर'फोरनि गोथाव खाजा होनना, बुंनांगोन आरो खांख्राइ आरो गांजेमाखौबो सावनानै बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर होनानै, मोदोमफ्रु बाथोन देनानै जायो आरो बिनि उनाव ओ, मेनानैबो जायो जेरै, मेना जानायाबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हुदा, सरासनस्रा ना मावाखौ बर'फोरा, थालिर बिलाय गोथाङाव जुनानै बेवहाय, संख्रि फानलु नेरसिं नङाब्ला दुन्दिया सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देना होनानै, आरो नारें बिलाइ गोरलैखौ गांनैसो होनानै, दिरुंजों खाथेना रोहो रोहो खामनाय अरखियाव होनानै, सावो आरो बेबादि खालामनानै जानायखौबो बरफोरा मेनाय होननानै बुङो। आरो अमा बोरमा मैसो बायदिनि मेलेमखौ बरफोरा। संख्रि फानलु, नारें बिलाइ नङाब्ला दुन्दिया थाव गोथां, सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै ओं बेफोर गासैखौबो जयै थालिर बिलाइयाव सुनानै दुरुंजों खाथेनानै अरखियाव, होनानै मेनाय जायो आरो आरो बिदिनो खारदै जानाय हुदायाबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हुद दा बर' समाजाव खायसे रोखोमनि ओंख्रि संनायाव खारदै नङाब्लानो जाया। खारदै होआब्लानो ओंख्रिया जानो गोथाव जाया। थालिर फस्ला थालिर मादा सबाइ सिबिंनि साबा आरो नालेंखर, बिगुरफोरखौ फोरानना सावनानै हांगार खालामना बे हांगारखौ, दै होनानै सरनानै खारदैखौ दिहुननाय जायो आरो नारजि सबाय अनला ओंख्रिफोराव खारदै होनानै संथारनांगौ जायो नार जि खारदे ओ नार्जियाव खारदै होनानै सङाब्ला बे नारजिया रुया आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथाङाबो एसे बरफोरनि दोरोङारि हुदानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
जागोन। दा जोंनि बर हारियाथ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना रायजो खुंबोदों नङा हमबा रायजो खुंबोनाय जि बरफोर जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना
गावसोरनि जानाय लोंनाय जे आदार बेफोरफोरखौ जों हाथाय बाजाराव बांसिना बांसि सिन नखरानो बायामोन जोंनि बर आबै आबौमोना ओ गासै जानाय लोंनाय आदारफोरखौ जों गावबा गावनि न'खरावनो मोननो थाङोमोन। जेरै बुंनो थाङोबा जोंनि जे खुमब्रायानो जा लाव मैगं जेरै लाइ लाफा बायदि बायदि समाव जेबो समाव जों गायनानै लानो हायो जों बेफोरखौ न'खर न'खर मोनजोबनो थाङोमोन। थ' ना होनना बुङोबा जोङो गावबा गावनि न'खराव दुब्लियाव बायदियाव जोङो ससे ओंखार दसे ओंखारलांबानो जों जानो थाखाय खाय गावनि आदारनि थाखाय जों दसे ओंखारलांबानो बुथुमनानै लानो हायोमोन। थ' बेनि थाखाय जोंनि आबै आबौमोना जों बांसिनानो जों बाहेरनि बुस्थु बायनानै जायामोन थ बेनिखायनो जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदो बेमार आजार जानो रोङामोन होननानै बुंना लायो।
दानि दिनाव जोंनि मानसिफोरा बांसिनानो बाहेरनि जे आदार बेखौ बायना जानायनि थाखाय जोंनि मानसिफोरा बांसिन बेमारजों साग्लोबजायो नङा होमबा?
औ।
गोदो गोदायनि बाथ्राखौ साननो थाङोबा आबै आबौमोननि जुगाव जों बायनानै जायैनि थाखायनो गावनि देहाया गोग्गोयै थायो होननानै जों फोथायोमोन। मानो होनना बुङोबा बायनानै जानायाव माखासे हासार माखासे बिजानु बुस्थु थाफायो ओ बेनिखायनो गोदोनि आबै आबौमोना बोलो गोरामोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना थ आं बांद्रायखौ बुंनो सानला दिनैनि रायलायनाय आं नोंथांजों बेखिनियावनो दोन्थ'नो सानदों।
औ दे।